औ औ खादोंब्ला?
खोनादों औ नोंथां ।
औ दा नोंथां अननानै एसे सावरायनो सम होनो हागोन ना?
औ बुंदे नोंथां बुंदे ।
दा जोङो औ । आइजो आइजो एबा हिनजाव माहारिनि सायाव एसे सावरायगोन आरोना नोंथां ।
औ जागोन नोंथां ।
औ दा आङो एसे फोरमायना होनो सानदों नोंथां ।
औ दे नोंथां जागोन ।
औ औ औ दा जायखिजाया हारि एबा समाजखौ जौगाहोनो थाखाय माने आइजोफोरनि बि वा बयनिसि ओ बयनिबो थाखाय गोनांसिन आरोना नोंथां ।
नंगौ नंगौ ।
औ दा बर' समाजावबो हिनजाव माहारिनि माने जायगायाव बिराद गोजौ आरो मान गोनां आरोना नोंथां । दा आइजोफोरा बा बिथांमोनहा न'खर सामलायनायनि सायाव माने आरोबाव माने ओ बिराद गो जौ आरो मानगोनां माने ओ हारिमु बा आबाद आरो समाज दानायाव गोख्रों बिफाव लाबोदों आरोना नोंथां । दा न' खर आरो समाजारि बिफाव होनना बुङोब्ला बा बर' समाजाव हिन्जाव माहारिखौ न'खरनि माने लोखि बा माइनाव होनना गनायनाय जायो आरोना नोंथां । दा औ न'खरनि रांखान्थि बा गथ' गथायाइफोरखौ मोजां सोलों थाय होनाय आरो न'खरनि साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय लाहार फाहार खालामनायाव आइजो फोरा गाहाय बिफाव दङ बा गाहाय बिफाव लायो आरो ना नोंथां। दा बर' समाज ओ बेब'स्थायाव हौवाफोर बादिनो हिनजावसा फोरखौबो मोजां मान होनाय जायो आरोना नोंथां। दा बेनि गेजेरजोंनो औ दा आबाद आरो रांखान्थि होनना बुङोब्ला बर' सुबुंफोरनि गाहाय जिउ राहा ओ जिउ राहाया जाबाय ओ आबाद मावनाय आरोना नोंथां । बे आबाद मावनायाव आइजोफोरनि हेफाजाबा हौवाफोरखौ बेंजायो आर ना नोंथां।
औ
ओमफाय औ दा आबाद होनना बुङोब्ला माइ गायनाय आरो माइ हानाय समाव माने आइजोफोरा गोख्रोङै बाहागो लायो। नङा होमब्ला नोंथां? बा बेनि गेजेरजोंनो दख'ना एबा हि बुनाय माने बायदिसिना ओरै बायदि बायदि माने बर' हिन्जावसाफोरा माने गावसोरनि ओ हाथाय-बाजारनि दख'ना, गामसा, आर'नाइखौ माने ओ गावसोरनो माने ओ थात-सालाव माने बुनानै लायो बा दानानै लायो नङा होमब्ला नोंथां? माने गोबां हिनजावसाफ्रा बे दाना ओ दानाय माने हारिखौ ओ रां खायदा बायदिनो बाहायो। नङा होमब्ला नोंथां? जाय न'खरनि ओ ओ रांखान्थियाव मदद खालामो आरोना दा बेनि गेजे रजोंनो हारिमु आरो माखासे फोरबो नङा होमब्ला? बर' हारिमुखौ ओ माने जोङो समायना खालामनायाव आइजोफोरनि बिफावा गाहाय नङा होमब्ला? मोसानाय आरो रोजाबनाय होनना बुङोब्ला बेवहाय बा गुरुम्बा आरो खेराइ मोसानायाव सिख्ला आरो आइजोफ्रा बाहागो लायो। बा बिथांमोननि मोसानायनि माने रोखायै बर' माने हारिमुवा मुलुगाव सिनाय जादों। नङा होमब्ला नोंथां? दा माखासे फोर ओ फोरबो होनना बुङोब्ला बेवहाय ओ बैसागो, काति गासा, ओ मागो-दमासि बा बेफोर समाव आइजोफोरा हारिमुवारि माने आदार बानायनाय आरो न'खरखौ मोजाङै माने ओ साजायनायाव मदद खालामो। नङा होमबा नोंथां? माखासे बेनि गेजेरजोंनो सोलोंथाइ आरो आथिखालनि थासारि बेवहाय दंङ बा आथिखालनि थासारि होनना बुङोब्ला ओ गोजाम समाव सोलोंथाइनि आंखालाव माने हिन्जावफ्रा बा हिन्जावसा फ्रा ओ न'नि थासारियावसो माने सिबिनाय ओ थायोमोन आरोना नाथाय आथि खालनि जुगाव बर' आइजोफोरा सोलोंथाइ लानानै गोबां जौगानाय फारसे लामा दादों आरो ना नोंथां।
औ नंगौ।
आथिखाल बिथांमोनहा माने ओ सोलोंथाइ डाक्टर, इन्जिनियार आरो आर्मि बायदि गाहाय गाहाय बिफानफोराव माने साख्रि मावनोओ लादों बा साख्रि मावनो हादों आरोना आइजोफोरा। दा बिथांमोना समाजनि माने बायदिसि‌ ना माने ओ बेरेखायैबो सांग्रांथि माने लाबोनो नाजाबाय थादों आरो ना नोंथां। दा बेनि गेजे रांजों ओ बेनि गेजेरजोंनो माने बर' आइजोफोरा सादारन खस्थ' माने सहायनाय आरो हारिमुवारि दा बिथांमोननि हेफाजाबा ओ थारैनो बर' हारिया माने गोबां बिथिङाव जौगानाय ओ जौगानाय लाबोदों बा जौगा हादों आरोना दा समाजनि माने गाहाय जौगानाय बा जौगानायनि थाखाय माने आइजोफोर खौ आरोबाव सोलोंथाइ आरो सांग्रांथि होनाया बयनिबो गाहाय बिबान आरोना नोंथां
नोंगौ
दा बेनि गेजेरजोंनो जायखि जाया माने हारि एबा समाजनि जौगानाया बे समाजनि माने आइजोफोरनि थासारि आरो सोलोंथाइनि सायाव ओ सोनारखायो आरो ना नोंथां दा बर' समाज आ माने सा सानजा भारतनि मोनसे गोजाम आरो गोग्गाथाव हारि आरोना नोंथां। दा बे समाजाव ओ गोजाम समनिफ्रायनो आइजो एबा हि हिन्जाव माहारिखौ मानगोनां जायगा माने होनाय जादों आरोना दा बर' आइजोफोरा माने सोरांसिनै माने न'खर सालायनाय बा समाजारि बिबान लानाय बा हारिमु' रैखा खालामनाय आरो रांखान्थि बिथिङाव माने हौवाफोरजों माने समान समान बाहागो लानाय हारिखौ दाफुङा आरो ना नोंथां। दा आङो नोंथांनिफ्रायबो एसे ओ फोरमायथि होजानायखौ आङो लुबैदों नोंथां अननानै एसे फोर औ एसे एसे औ एसे फोरमायना हो।
ओ जोङो आइजोफोर होनोब्ला ओ
औ
बुंनांगोन मा आइजोफोरा माने गंसे न'खराव माने गाहाय बिफाव लायो ओ गासैबो बिथिङावनो माने गाहाय बिफाव न'खरनि सा मलायनाय होनोब्ला जोङो बा न'खरनि बिगोमा होनोब्ला जोङो आइजोफोरखौनो होननांगोन मानोना ओ गंसे न'खरनि जायखिजाया जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै बायदिसिना गोनांथि जानाय बा गथ' ग'थायखौ फोरोंनाय बा न'खरखौ आरो मा माबायदि सामलायनांगौ ओ गेदेरफोरखौ माबायदि जोङो ओ मान होनांगौ बा माबायदि गेदेरफोरजों जोङो रायलायनांगौ बेफोरखौ जों बेफोरखौ गथ'फोरनो बे ओ सासे बिमाया बा आइजोआसो फोरोङो बा बैफोर ओ बायदिसिना खामानिफोरखौ बा जोथोनखौ आइजोफोरानो लायो बेनिखायनो ओ जों गंसे न'खर दानायावबो आइजोआ माने गाहाय बिफाव लायो होननानै जोङो बुंनांगोन ओ बे बेलायाव माने ओ आथिखालाव जोङो आइजो माहारिखौबो बा गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोनबाय ओ सो् सिगांनि समाव जोङो बांद्राय सोलोंथाइफोराव बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनामोन बा बायदि सिना खामानिफोरावबो जोङो बाहागो लानायखौ नुनाय नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव माने हौवाफोरा जायफोर खामानिखौ मावो माने बैफोर खामानिखौ बिसोरखौबो जों बैफोर खामानियाव बा आइजोफोराखौबो बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनोसै आरो दा बेबायदिनो गोबां खामानिफ्राव जेरै ओ सो फरायनाय' ओ कलेज फरायनाय' बा गोजौ ओ जौमा फरायसालि फरायनाय' बा फरायसालिमा बा सोलोंसालिफोराव फरायनाय' मुलुगसोलोंसालि फोराव बेफोरावबो जोङो आइजोनि बिबांखौ बांसिन नुयो होननानै बोनांगोन आथिखालाव माने बिसोरसो बांसिन जौगानायखौ जोङो नुनो मोन मोनदोंसै
मोनदों मोनदों
दा थिग बेबायदिनो ओ साख्रि बाख्रि मावनायनि बेलायावबो जोङो आइजोफोरखौ नि गोबां ओ गिदिर गिदिर ओ बिफानावनो मावनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ थिग बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि ओ बर' समाजनि ओ बिथिङाव जोङो आइजोफोरनि ओ बिफावखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो होनांगोन जे बे आइजोफोरानो गाहाय होननानै जोङो सासे गथ'आ सासे गथ'खौ जोनोम होनायनि उनाव बिनो राव रायलाय राव राव रायलायनो थाखाय फोरोंनाय ओ लोगोसे फरायसालियाव थिनहरनाय बे गथ'खौ जोथोन लानाय ओ लोगोसे न'वाव थायोब्ला बे गथ'खौ फोरोंनाय फरायहोनाय बेफोर गासैबो खामानिखौ आइजोफोरानो मावो ओ आरो बेबायदिनो जोङो आथिखालाव आइजोफोरनि ओ गोबां ओ बियो बिथिङावनो जोङो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो जोङो जेरै ओ खेलाफोर बा ओ बायदिसिना गेलेमु गेलेनाय फोरावबो जोङो आइजोफोरखौ माने ओ नेसनेल बा इन्टारनेसनेल बेफोरबायदि ओ फोराव बाहागो लानानै देरहानानै गाव गावखौ ओ‌ दैदेन माने गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेननायजों लोगोसे हादोरनि बा रायजोनि बा गावनि ओ हारिनि माने मुं लाबोनायखौबो जोङो आइजोफोरखौ जोङो नुनो मोनो। बेबायदि औ ओ बेनिफ्राय औ नोंथां बुं दे
दा नोंथाङा बुंलांबाय बेयो सैथो नंगौ। दा बेनि गेजेरजों आइजो आइजो एबा ओ हिनजाव माहारिया माने समाजनि मोनसे गाय खुन्था नङा होमब्ला नोंथां दा समाजनि समाजनि औ दागायाव आरो न'ख राव आइजोफोरनि मावनो गोनां गोबां दायथ' आरो खामानि थायो। बेवहाय दा आइजो माहारिनि मावनो गोनां गाहाय खामानिफोर होनना बुङोब्लाथ' बेवहाय न'खरारि दाय त' थायो नङा होमब्ला नोंथां दा न'खरखौ ओ न'खरखौ साबसिनै सामलायनायाव आइजोफोरनि बिफाङा बा बिफाङाव बयनिबो देरसिन नङा होमब्ला न'खर सामलायनाय होनना बुङोब्लाथ' न'खरनि साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय बा आदार जानाय साखोन सिखोन आरो गोजोन थासारि लाखिनाय नङा होमब्ला दा बेनि गेजेरजों जोंनो नोंथाङाथ' एसे सिगाङावनो फोरमायलांबायानो गथ' गथाइ ओ फोरोंबोनाय गथ' गथाइफोरखौ संबोनाय नङा ओमब्ला नोंथां दा गथ' फोरखौ मोजां उदाहरन बा मोजां आखु आखुथाइ बा सोलोंथाइ होनानै माने समाजनि मोजां नागरिक दानाय बेफोरो दङ नङा होमब्ला दा बेनि गेजेरजोंनो बोराइ बुरै फोरनि सिबिनाय बा न'खराव थानाय बुरै बोराइ बा बेरामि सुबुंफोरखौ मोजाङै माने बिराद जोथोन लानांगौ आरोना आइजो फोरा दा माखासे सोलोंथाइ आरो गियान लानाय होनना बुङोब्लाथ' आथिखाल जुगाव आइजोफोरा गावनि गियान आरो सोलोंथाइखौ बांलांहोनाया जोबोद गोनां आरोना। दा गावनो सोलोंथाइ लानाय होनना बुङोब्लाथ' बेवहाय ओ सासे सोलोंथाइ गोनां माने आइजोआ न'खर आरो समाजखौ सोरां खालामनो हायो। नङा होमबा नोंथां दा ओ गावखौ सिगां लांनो थाखाय माने गुबुन गुबुन खामानि बा गो गो बिगियान बा कम्पिउटार एबा ओ बायदि बायदि माने खामानिफोरखौ सोलोंनाय बेफोरो दङ आरोना नोंथां। दा जियानो जादोला मानो नोंथां जोबोर गोजोननाय मोनदों नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंथां होमबा दे बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जों
औ दोनथ'नोसै जोबोर गोजोननाय मोनबाय दे रोजा रोजा साबायखर थाबाय